दा औ
नोंनिखो खोनाया? औ दासो खोनादों।
ना टावार नाङा थांलाय फैलायस सो बेनिखायनो आरो दिनै दावरावआवसो थानानै रायलायदों आं।
आंनाबो दावराव।
नोंनाबो दावराव?
उम
ए
बैयो आं ओंख्रै संदों।
ए
औ मैथा बांगाल आमफाय दाउ ब्रयलार
नै बेदर जालायबाय। नै आगै ओमफ्राय आं मा होनोमोनलाय आं मोन दे सोंहरनो दे नोंनाव
औ औ
बेंथल माबा मन्दिर दंमोन ना गनेश मन्दिर ना शिब मन्दिर ना मा होन्दोंमोनथाय पिजना मा गामि गोलैयोलै?
शिब मुन्दिरा?
औ
जोंनि खाथियावनो।
ए नोंसिनि खाथियावनो ना?
औ दलाफारा।
अ औ औ औ औ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नोंसिनि खाथियावनो होनबाथ' सिनायजोबो नों बिसिनि मानसिखौ ना? औ ओमफ्राय बे गामि खोनायाखै नोंनिखौ खोनायाखै? मोजाङानो खोनादों। बिनिसो माबा ओ गलादार होग्रा दंमोन नामा?
मा गलादार?
गलादार माने दखानफोर होग्रा?
औ
मा दखान होयो?
बिथिं जाय बे लामाथिं?
औ ओहो बेगामिनि?
बे गामनि? औ दङ। दङो मेरला दं।
मा दखान होग्रा दं?
मेरला दखान दं नो अबे लामाथिं
मेल मा होनोमोनलाय? सिब मन्दिर सो ने?
औ
शिब मन्दिरसो अ अ अ अ। दे आं बेखौहाय उनावहाय मोजां रायज्लायनोसै नोंजों नोंजों मो लोमजायाखै नोंजों मोजां रायज्लायहरसै उनावहाय दै। ओमफ्राय आंखौ हे फाजाब होनांगोन दे।
ओं औ
जाबाय
औ जागोन दे।
ओमफ्राय रावखौबो मिथिहोनो मोननाय नङा दैे
औ औ
औ
औ औ मिथिबाय आं मिथिदों हाबा लाफैनो नागिरदों
हाबा लाफैनोै जानला मोनानलासो बिब्दि नङाब्रा
ओमबालाय मानोथो मिथिहोलायि
रावनो मिथि होनो नांथ'वाब्रा जेब्ला आं खिथाहरगोन अब्लासो मिथिगोनब्रा नोङो
औ औ औ जायो
खाथि जाखायोना बेंथल बेंथल बै दखानदान दखाननि शिब मन्दिर खाथियावनो न'आ
अ औ
थायो आं उनावहाय मोजां रायज्लायहरफिनसै नोंजोंहाय दा रायज्लाय हरथला ओमफाय दा आयै आंना फनानो गोलैदों आङो खामानि मावावनो दंगासिनो जेबो खालामथ'वाखै ओमफ्राय हा
आंना दा जि रिंगायाव गगोनदां जि रिंगायाव एबा गु रिंगायाव
ओमफ्राय मा होननो नागिरदोंमोन
सरलपारायाव थांनो लोगो लादोंमोनलै बिसोरा
औ लोगोआनो गैया
आयै अन्थाव बाथावनो आं देनां गारि लाबा नोंखौनो लांगोन दे दे आगै दे मिथिबाय नोंखौ लानानैनो बेरायहैगोन आं उम रावजोंबो थां फाला बायनाङा दे
औ औ बिदाफोरनि अननायानो आलादाखा।
आं लानानै बेरायहैगोन आरामनो।
औ।
सिन्था खालामनाङा नोङो। अबे बबेयाव बेरायाखै
आङो बर्थ'मानथ' बेरायजोब्बायानो खोमा औ।
भुटानावबो थांखांबावबाय
थां फेमिलिजों थांला न'खरनिजों थ
न'खरनिजों थांबाय आंहासो थांनाय जाथाराखैबा
एसे गोरोन्थि जालायबाय आंना
जेबो नङा बेफोरखौहाय खर' सानोनाङा बेफोरखौ हा औ दे जेबो नङा जायो। बिब्दिया जाफ्लांखायो।
औ जायो होननानैथ' मिथिखायो।
सरलपारायाव थांनो लुबैथारदों नोङो?
गरमखाय थांनो लुुबैदों।
ओम सान्दुंथ'ना बिरादनो दुगैगोन? दुगैया?
दुगैयाबा माथो दगैनसो थांगोन दा।
दुगैला स्ला लांगोनना लाङा?
संना लांजायो होजोंबो हांहैजायो लाङो। औ
आवाज फैबाय दै नोंना।
लांगोन।
नोंना खोनाला। थावार नांला नोंना। हेलौ।
खोनायाखै? माने